औ
औ
अ
दे बुंलाय
अ होमबा जोङो मेन टपिकआव फैखानोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां
अ जोंनि दा रायज्लायनो गोनां टपिकआनो जाहैबाय सानफ्रोमबोनि जिउ ना सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो दावबायनाय होनोब्ला जों सानफ्रोमबो जिउआव फुंनिफ्राय लानानै ना मोनाजासिम जोङो थांना थानायाव माबायदि मावलाङोबा माबायदि जिउ खुंलाङो मावनानै बेनि सोमोन्दै जों रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन नोंथां
जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ होनोब्ला जों सासे आबादारिखौ लानानै जेरै जों सावरायजायो सासे आबाद दारि होनोब्ला जोङो आबादारिनि खामानिया सोरांनायनिफ्राय लानानैनो जागायो जेरै नोङो सासे ओ गावनि आबादथिलिखौ नाहैनाय ना गावनि आबाद थिलिखौ नाहैनानै मावनाय बेजों लोगोसेनो मा बिसोरो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय बा गावनि सानफ्रोमबो जिउआव मा नांगौ मा नाङा बेखौ दिथा लानायनि थाखाय दावबायलांनाय आरो नखरनि गासैबो नांगौखौ सुफुंनो थाखाय बेयो उम आबादनि अनगायैबो गुबुनाव ओंखारलांनानै खामानि मावहैनो गोनां जायो बेनि सोमोन्दै जों सावराय जायो दा नोंथाङा एसे फोरमायग्रो होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
औ दे
ओ सानफ्रोमबोनि जिउ होनबाथ' बेयो जोंनि जोंनि जि सानफ्रोमबोनि जि जोंनि जिउ खांनाय जिउ खां
औ
खांनाय राहा बेयाव जेब्लाबो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआ सोलिबाय थायो नङा ओमबा बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो माखासे ओ जोङो ओ खामानि मावनांगौ थायो बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबो जोङो जोंनि जिउनि खामानिफोरखौ जोङो सानफा मोनफा मोनबाय थायो नङा ओमबा ओ बेफोरबायदिनो नोंथाङा सासे ओ आबादारिनि सानफ्रोम आबादारि जानानै सानफ्रोमबोनि जिउखौ नोंथाङा ओ एसे ओ उम राय नोंथाङा ओ जोङो बे सासे आबादारि जुदि सासे आबादारिनि सानफ्रोमनि ओ जिउनि सोमोन्दै जों जुदि सावरायनो थाङोब्ला बे जि सासे आबादारि बियो सानफ्रोम ए जि ए आबाद जि आबाद थिलि बा गाव गावनि ओ मावनाय दांनाय बेफोरखौ बियो सानफ्रोमबो नोजोर लाखिबाय थायो आरो ओ गावनि खामानि मावनाया माबायदि ओ माबायदि सोलिदों आरो माबायदि थासारियाव दं बेखौ जेब्लाबो नोजोर लाखि आरो गावनि नखरनि जि नखरनि सो द्रोमा जि गथ' गथाइ बेफोरखौ बिथाङा सानफ्रामबो ओ दैदेनलांबाय थायो ओ सामलायलांबाय थायो नङा ओमबा थिग बिफोर फोरबायदिनो ओ माने सासे आबादारिया गावनि जिउ राहाखौ दैदेनलांनो थाखाय ओ मोनसे ओ ओ आबादजों थांनानै गोनां जायो जायनि था जोंहा आबादखौ जों माबोरैहाय खालामनो हायो बा माबोरैहाय मावनो हायो जों ओ आबादखौ मोजाङै ओ दैखांनो हायो बेनि सो गोबां साननांगौ जायो आरो बेफोरबायदिनो ओ सानफ्रोमबोनि सानफा एफा जोंनिया ओ बांलांबाय थायो नङा ओमबा ओ थिग बे फोरबायदिनो ओ बेफोरबायदिनो ओ थुनलाइनि सानफ्रोमबोनि ओ जिउआव सासे आबादारिया बेफोरबायदिनो गावनि जिउखौ औ दैदेनलांबाय थायो आरो दा ओ जुदि ओ जोङो आबाद ओ आबाद मावोब्ला जुदि आबादखौ जों माबायदिहाय खालामनो बेनि जोंहा माखासे ओ आदबफोरखौ बाहायनांगौ जायो आरो
औ
आ जोंहा दानि जि दावगालु मुगायाव जि आबादखौ जों मा बोरै मावनांगौ बेखौ ओ जोंनि जोंना गोनांथि जायो ओ ओ जोङो सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो जोङो आबादखौ जोङो मोजाङै थिखांनो थाखाय जोंनो बायदिसिना मुलि बा हासार बेफोरखौ नायै सानफा एफा होलांबाय थानो गोनां जायो नङा होमब्ला थिग बेफोरबायदिनो सासे आबाद जिउआ ओ सानफ्रोमबोनि ओ जिउआ बेफोरबायदिनो ओ बाबेनलांबाय थायो आरो बे लेखायनो जुदि ओ जोंनि औ
जेरैहाय जोङो औ नोंथाङा बुंदोंमोन ना जे जोंनि फसल दिहुननाय ना जा आबादनि फसल दिहुनाय जोंना गोदोनि आरो दानि आबादनि फसलखौ जोङो दिहुननायखौ नायबिजिरनो थाङोबा आरो ना जेरै जोङो गोदो जोङो मोसौजों हालेवोमोन ना मोसौजों हालेवनानै जोंनिया खम समाव जोङो बारा ओ फसल दिहुननो हायामोन आरो जोङो जेबो रासायनारि हासारखौ जोङो फसल दिहुनायाव जोंबा आबाद मावनायाव बाहायनायखौ नुवामोन बेनि थाखायनो जों माने उम जोंनिया आबाद दिहुननो गोनांब्ला सासे आबादारिया गोबाव सम लानो गोनां जायोमोन ना नाथाय दानि जुग गाव सासे आबादारिनि जिउ खांनाय राहाखौ जों नाहरोब्ला आरो जेरै जोंना इसे हायावनो जोङो गोबां फसल दिहुननाय जायो जेरैहाय जोङो रासायनारि ना गोबां हासार बाहायनानै जोङो एसे हायावनो गोबां फसल दिहुनो आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो दा मोसौनि अनगायै जेरै मेसिनारि ट्रेक्टर ना ट्रेक्टर जों जोङो हालेवनानै खम समनि गेजेरावनो गोबां हाखौ आलेवनानै बा गोबां हायाव जोङो गोबां फसलफोर गायनानै गोबां दिहुननाय खौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना दानि मुगायाव जोंङो समखौनो जोबोर खम मोनोना जोंना जोबोर टाइमफोरा जोंना सर्ट जाबोबाय बा जोंनिया खम सम जाबोनायनि थाखाय जोंङो गावनि गावनि समखौ जोंङो दिहुननो हायो हायैनि थाखाय जोंङो मा खालामो जोंङो ख समावनो गोबां फसल दिहुननो थाखाय जोंङो नाजायो बेनि थाखायनो जोंनिया आबादारिफोरा गोबां आपग्रेद जाबोनो हमबाय नंङा होमबा जेरैहाय जोंना सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोंङो साननो गोनां जायो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंना हानि बिबाना खम जाबोदों। आबाद मावनाय फोथारा खम जाबोदोंना बेनि थाखायनो गोबां आबाद दारिफोरा हानि बिबाना खम जाबोनायनि जाहोनाव दा
औ
खम समावनो बा खम हायावनो जोंङो गोबां फसलखौ दिहुननो थाखाय जोंङो गोबां रासायनारि हासारफोरखौ जोंङो बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों नंङा होमबा जेरैहाय जोंङो बिगासे से हायावनो जोंङो गोबां हासार होनानै जोंङो गोबां जेरै गोदोयो दस मन मोनदोंमोनब्ला जोंङो दा जोंङो बिगासे हायावनो जोंङो थामजि मन ना थामजि मनबा ब्रैजि मनखौ जोंङो दिहुननानै आबादारिफोरखौ जोंङो आबाद दिहुननायखौ नुनो मोनदों आरो ना जेरैहाय जोंङो सासे आबादारि होनोब्ला जोंनिया सासे साख्रि मावनायजों समान समान ना साखासे साख्रि खाख्रि मावनायजों समान समान जोंङो रां खामायनानै बा गावनि आरजि रां आरजिनायखौ जोंङो गोबां नुबोनो मोनदों आरो जोंनिया मा जादों फारसे बिथिं जोंना मोजांबो जादोंबा। खहाबो जादों होननानै जों साननानै लानाय जायोना नोंथां जेरैहाय जोंना खम हायाव जोंङो गोबां फसल दिहुनो थाखाय जोंङो गोबां रासायनारि बाहायनायनि थाखाय जोंङो मा जाबोदों जोंनि मावनाय हा बेखौनो जोंङो आबाद थिलिखौ जोंङो गाज्रि खालामनानै लाबोदोंना जेरैहाय जोंना
मेडिसिन होनायनि थाखाय बा गोबां मुलि होनायनि थाखाय आरो ट्रेक्टरजों हालेवनायनि थाखाय जोंना मा जाबोदों जोंनाव जा खानस्रि दंमोन ना खानस्रि दंमोन बेफोरो जोंना जोबस्रांलांनो हमबाय आरो जोंना आबाद फो फोथारा बेफोरनि थाखाय गुरै जाला ना आरो गोबां मेदिसिन बारा जानाय रायनारि हासार बाहायनायनि थाखाय जोंनि हाया गाज्रि जाबोनानै जोंङो रासायनारि हासार बाहायाबानो जोंङो आबाद फसलखौ मोजां मोना जालांनो हमबाय बाय नंङा होमबा जेरैहाय जोंङो सासे आबादारिनि जिउ राहाखौ सावरायनो थांनायाव जोंङो सासे आबादारिया ओरैबायदि उम खम खस्थ' खालामनानैनो जोंना ओरैबायदि गोबां फसल दिहुननानै जोंनिया कंक्रिद जाबोगासिनो दंङो ना दानि मुगायाव आरो जेरै जोंङो ट्रेक्टरजों हालेवो जों सानसेयावनो बा बिगा गाहाम जोङो हालेवनानै जोङो ओ सानसेयावनो गायजोबनायखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो मोनो नाथाय गोदोनि मुगायाव बा गोदोनि समाव आबै आबौनि समाव जोंनि आबादा आबादारिफोरा मा जायोमोन जोङो मोसौजों हालेवनायनि जाहोनाव जोङो सानसेयाव जोङो बिगासे हानि बाराखौनो जोङो गायबोनायखौ नुनो मोनामोन होमबा जेरैहाय
औ नंगौ
आबादथिलि होनोब्ला जोङो आबादखौ जों गोसोखांनो माइ आबादखौ जों गोसोखांनो गोनां जायोना जेरैहाय जोङो गोदो ओरैबायदि माइ मावोमोन जेरै बायसमुथि ना थेंफाख्रि बा गोदोनि माइ आबादानो ओरै बायदि मोजां मोनदि मोनसे जि जेराव जोङो मा मोनगोन बेखौ बिसोरनि सादखौनो जोङो बावगारनो हायि बायदिमोन नाथाय दानि जुगाव ओरैबायदि जालांबाय जे जोङो प्लास्टिकनि ओंखाम ओंख्रिखौसो जानानै दंना ओं माइरंखौसो जानानै दं बेफोरबायदि बिदि जालांनो हमबाय आरोना नोंथां
औ औ
आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा बेनि बागैनो
अ ओ बुंनांगौआथ' बेनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो जेब्लाबो
जोंनि जिउखौ माबोरैहाय दैदेनलांनांगौ जों बेखौ जेब्लाबो सामलायलांबाय थानांगौ आरो जों जुदि सानफ्रोमबोनि जिउआ जोंनि फुंनि सिखारनिफ्राय जागायनायनिफ्राय लानानै जायो हरसिम जोङो बिदिनो जोंनि सानफ्रोमनि जिउखौ जों बेफोरबायदिनो दैदेनलांनो गोनां जायो आरो दा नोंथाङा माखासे आबादनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंलांबाय जोङो आबाद मावनायनि सोमोन्दै आरो जोङो सासेनि सोमोनदै माखासे खोथाफोरखौ जोङो सावरायबाय नङा होमबा
औ
बेफोरबायदिनो ओ जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ जों बेफोरबायदिनो जोङो बाबेनलांनांगौ जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ दा जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै अब्ला जों दोनथ' दोनथनोसै नामा औ दे औ दे गोजोनथों